नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा आंनि माथोखौ
जागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बेखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम बाव हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाज हाय बैसागुखौ माबोरैहाय फालियो बेनि बागै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबि गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय बैसागुखौ माबोरै हाय फालियो बेनि बागै फंनैसो सावरायग्रोनानै होनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो गिबियावनो बैसागु होनोब्लाथ' र' जोंनि बर' समाजावहाय ओ जोबोद रंजानाय मोनो आरोना नों दां मानो होनोब्ला जेब्लानाहाय जोङो बैसागु फैगोन अब्लाना जोङो बर' समाजावहाय जोबोद गोजोननाय लाबोयो आरोना नों नोंथां ओ जेरैहाय जोङो बैसागो बोथोराव बोथोराहाय जोंनिया ओ इंराजि दाननि जिबा
औ
एप्रिलनिफ्राय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनि बर' समाजाव बर' ओ समाजावहाय जोङो बैसागुखौ मोन नै ओ फोरबोआवहाय फालियो जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नाथाय जोङो दा गोदोनि मुगायावहाय बेखौ स्नि सानालागै ओ खुङोमोन जेरैहाय जोंना गिबियाव मोसौ बैसागु मानसि बैसागु ओ अमा बैस अमा बैसागो सैमा बैसागो बा आलासि दुमसि बैसागो बा बायदिसिनानि बैसागो खौ जोंनि गोदोहाय गोदो गोदायनि सुबुंफोरा खुङोमोन आरोना नोंथां ना थाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव ओ मोननैल' बैसागु खुंनायखौ जोङो नुनो मोनसै जाय गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागु बा मानसि बैसागु बिदिब्ला आङो नोंथांनो मो सौ बैसागुखौ माबोरैहाय फालियो बेनि बागै फंनसो फोरमायनानै होग्रोनोसै नोंथां ओ मोसौ बैसु होनोब्ला जेरैहाय जोङो मोसौखौ फुजिनाय जायो आरोना नोंथां ओ जेब्लाना जोङो सै त्र दाननि जोबथा खालार फैगोन अब्लाना जोङो मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ बे सैत्र दाननि जोबथा खालार खालि फुंबिलि समावनो जोङो सिखारनानैहाय ओ बेबायदिनो ओ जेरैहाय मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय गोबां ओ मुवा बेसादफोरनि गोनांथि जायो आरोना नोंथाङा जेरै फिथाइ सामथाइफोरनि ओ बेयाव गोनांथि जानाय मुवा फोरानो जादों जेरैहाय जोंनो नांगोन दिग्लि लेथि बिलाइ ओ थाराय गाजलि एबा पानिलाव फान्थाव हालदै बेनिफ्राय जोंनिया नांगोन ओ दिग्लि लिथि बिलाइ एब बा जाबस्रिं बिलाइ बेबायदिनो जोंना गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां। ओ बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा महराव हानानै लानानैहाय जोङो ओ औवा निनो आरंजिरनानै बेखौ माला बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ माला बानायखांनाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोसौनो गानहोयो बा जोङो बेबायदिनो ओ ग ननि उखु मुदायाव जोङो ओ बेबायद बिदिनोहाय मोखोना बिलाइफोरखौ लानानै बा जोङो थाराइ गाज्लिनि बिलाइ बा दिग्लिलिथि बि बिलाय मोनसे लानानै बे माला सुनायखौबो जोंङो मोसौनि गलि बा जोंङो उखुम मुदा बा बाख्रि ओमफाय जोंनि बाथौ थानसालि बेफोराव आलायना दोनो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौ खौ ओ बेबायदिनो ओ मोसौनोबो गानो होननानैहाय बेबायदिनोहाय जोङो मोसौ मौसौवनाव मोनसे फोथा बो फोननाय जायो बे फोथाखौहाय जोंङो ननिनो ओ ओंखाम स संग्रा बा ओंख्रि साराय बुङो जाय खौ बेनिफाय जोङो हांगार बहननानै बेनिफाय जोङो ओ औवा फोरखौहाय जोङो मुथा खाथबनानै बेनिफ्राय जोङो फोथा फोथास फोथा फोननाय जाय यो आरो ना गोस गोसोम गोसोम गाबनि मोसौनियाव मानो होनोब्ला गोदो गोदायहाय जोंना मोनसे फोथायनाय दङमोननो दि गोदो गोदायहाय जोंना मोसौखौ बे ओ बैसागु बोथोर बा जों ङो मोसौ थुखैखालि जोंना अरनावहाय फ्रियैनो गांसो जानो थाखाय हगारना हरोमोन आरोना नोंथां। जेरैहाय दोंदाल होआलासिनो ओ लागाम होनानै बा जोङो फागा होनानैनो हगार हरनाय जायोमोन बैफोरावथ जोंनिया गोदो गोदायनियावथ जोबोद हाग्रा बंग्रा थायोमोन नालाय बेयाव जोंहा माखासे जिब जुनार फोर थायो बे जिब जुनारफोरा जाहाथ थे बे मोसौफोरखौ नुबा गिनानै खारो बेनि थाखाय जोंनिया बेबायदि फोथा गोसोम गोसोमखौ होनाय जायोमोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंनो गंखौ गं मोसौनि गंआवहाय जानाय थाव बा आसुगोराव जानाय थाव फोननानै बेबायदिनो गलिनिफ्राय मोसौखौ हरनो लाङो आरोना नोंथां जेरै जोङो हानानैनो दोनखानाय बायदिसिना दिग्लि लिथि बिलाइ थारै गाजलि बा ओ फान्थाव बेफोरखौ होनानै जोङो माइब्रा माइरं एवना लानायजों ओ सारफ्राव सारफ्राव वहाय बेखौ देग्लि थै बिलाइजों बुज्राव बुज्राव ओ ननिफ्राय ओ फोथार फारसे होनानै हरो आरोना नों बिथां ओ होनानै हरनायाव जोंना मोनसे बरनि खुगा मेथाइ दोङो जे बे खुगा मेथाइआानो जाद जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंखो सोर जागोन हालुवा गेद देर होननानै जोंनि बर समाजावहाय बेबायदि खुगा मेथाइ खननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ थारै नोंथां
औ बेनि अनगायै जेब्लाना जोङो बैसागोनि से खालार फैगोन अब्लाना जोङो गिबियाव नो दुगैस्रां लोबस्रांनो ओ न'नि बाद बाथौ थानसालिखौ लिरस्रांनानैहाय जोङो बोसोरनि बोसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां थांथों बेनि थाखाय जोङो बोसोराव बेमार आजार दाजाथों बेफोरखौ साननानैहाय जोंङो ओ आफा बोराइ बाथौनि सेरावहाय आलारि बाथि लगायनानै जोङो गोसो गोथार बे आर'ज गाबनाय लायो आरोना नोंथां बेनि उनावबो जोङो बाथौनि थानसालि फोरावबो थांनानै बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरखौ खुलुम हैैनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोंनिया जेबो अब्ला नै खालार फैगोन अब्ला जोंना मानसि बैसागु जायो आरोना नों। जेरावहाय जोङो बर'निनो दोरोङारि दामनाय देनायफोरखौ लानानै। नानै जेरै खाम सिफुं ज'था बे। बेखौ लानानै जोङो बैसागु मागिनो ओंखारलाङो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना आइ जि माहारिफोरा बर'निनो दोरोङारि गाननाय जेरै ओ दख'ना गोमो। गस्ला गोजा बा आर'नाइ गस्ला बेफोरखौ गाननानैहाय मोसानो ओंखारलाङो आरोना नोंथां मोसानो ओंखारलांनानैहाय। जोंना जेब्ला बेफोरखौ मोसानानै सुबुं माहारिफोरा जोंनो अननानै माइरं फैसा हर। बेफोरखौ ला फैनानैहाय। जोङो गिबि लास खालिहाय जोङो बेफोरखौ लानानै लावखार ओंखार जायो। आरो ना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोननिखेबो बैसागु। फोरबोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो?
औ नंगौ नोंथां थारैनो अब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां। नोंथांमोननि बायदिनो जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा एबा। से खालार खालिनि सिगांनि सानखालि जोंहा मोसौ बैसागो जायो आरो नोंथां। जेराव नोंथां बुंनाय। बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैनो एबा बिसोरखौ। जोङो थुखैयो नालाय जों बिसोरखौ दैमा एबा दैसा बायदियाव लांनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बुंनाय बायदिनो बिदि बेबायदिनो जोङो मोसौ। मोसौखौ थुखैनाय समाव दिेग्लिलिथि बिलाइ थाराय बिलाइ रायदों बिलाइ बायदि बिलाइजों जोङो। बे बिलाइखौ जोङो ज' खालामनानै जोङो मोसौखौ थुखैनानै। थुखैनाय समाव जोंङो मोनसे सल' बुंनाय जायो औ बे। सल आनो जाहैबाय नोंथांमोना बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदेबायदि। दा जा बिफा बलद बादि जा बिदि आरोना नोंथां आरो बेखौ होनखांनायनि उनाव जोङो मोसौनो जि बानायनाय जि माला जेराव। लाव फान्थाव दिेग्लिलिथि थाराय रायदों बिलाइ बायदि बायदि। दि होनाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोङो मोसौनो गानहोयो। आरो आद्रा थाबोनायखौ जों बिसोरनो। मोननैसो जाहोना जों बिसोरखौ बिसोरनो। माइरंजों माइब्रा माइरंजों जोङो जमायै सारनाय जायो आरोना नोंथां। औ आरो बेखौ सारखांनानै उनाव जोङो। फोथा फोनाय जायो जायखौ बेसरनि थाव आरो न' न'आव थानाय एबा। न'मा न' ओंखाम संग्रोआव संनायजों। खान्था एबा सारायनि बायदि हांगारजों जों गलायना फोननाय जायो औ।
आरो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो जोंहा नेम दङ गोदो गोदाय। बोरै बोरैफोरा जोंनो बुंलांदों। जों हांगारखौ मानि थाखाय फोनो औ बेबायदिनो आरोना नोंथां। आरो जोङो मोसौखौ। मोनाबिलि समाव जोङो मोसौ जेब्ला खानो सम जायो एबा बा गलियावसो सननाय सम जायो बे समाव जोङो आलारि बाथि लानानै गय जरासे लाना फाथै जरासे लानानै जों। जोङो बेयाव गोबां थोगि जेरै बुद नारेंखल बायदि लानानै। जोङो बिसोरनि थाखाय गोदान गस्ला जायखौ जोङो फागा होनो ना नोंथां औ बेखौ जोङो गानहोनो थाखाय जोङो बेखौ दालायाव लानानै जों मोसौखौ मोसौनि सिगाङाव जों थानानै जोङो मोसौखौ जि गिसिब जों जों आलारि बाथियाव सिबनानै जों मोसौखौ गलियाव बरायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो बिसोरनो लाबोनाय गोदान गस्ला जायखौ जों फागा होनो बेखौ जोङो मासे मासे जोङो लगायनो खानानै एबा बिसोरखौ गानहोनानै जोङो खायफा खायफा एबा खायसे खायसे जों खुलुमला जाया आरोना नोंथां औ बेनि अखानायै जोङो से खालार खालि जोंहा बैसागोनि सेथि खालारखालि जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो बाथौ साथि लगायनानै जोङो गेदेरखौ मान होयो उन्दैखौ अनो आरोना नों थां औ बेनि अख खानायै जोङो मानसि बैसागो जेराव जों मोसानो ओंखारगोन बेबायदिनो नै खालार खालिबो जोङो मानसि बैसागोखालिबो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बैसागो बोथोरनि नामाव जायखौ जोङो बर माहारिया बोसोर गोदाननि सेथि खालारबो होनना बुङो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बे समाव जोङो बैसागु बोथोराव एबा मोसानायाव गाननो होनना लाबनाय जि जि गोदान जेरै आइजोफोरनि थाखाय दखना गोमो गस्ला गोजा आरो आरनाइ फास्रा आरो बेबायदिनो हौवाफोरनो गामसा गोथां जायखौ जोङो बरफोरा बडलेण्ड गामसाबो होनना बुङो नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां
गस्ला आरो लोगोसे गोदोनायाव आरनाइ फालि बायदि लानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
थांनानै जोङो आरोबाव फिन खेबसे जोंनि गोदोर एबा ओम गोदोरफोरखौ जोङो खेबसेबाव आरोबाव मान बावनो ओंखारलांनाय जायो आराना नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
बेनि उनाव जोङो थान एबा मोनसे जायगायाव जों बयबो गामिनि बोराइ बेन्थ नङाब्ला जोंनि जेन लोगोफोर फोर जेरै सेंग्रा सिख्ला बायदि जोङो मोनसे जायगायाव जोङो थुबुर एबा जमा जानानै जोङो मोनसे थांखि लानाय जायो जि बबेथिं जों थांगोन मोसानो बायदि आरो ना नों थां औ बेबायदि जों मोसा नो थांनो जोङो गोबां दामजु लाङो जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंना थरखा हारमुनियाम बायदि आरो ना नों
औ औ
औ बेबायदि लांनाय जायो नाथाय आथिखाल नाथाय आथिखाल दिनाव जोङो दामजुफोरखौ जोबा गोबां खमायनाय नुनो मोनबाय जेरै जोङो सेरजाखौ बारा नुबांनो मोनला गंगोनायाबो गोमालांनो हमबाय नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो मोसा जोङो स्नि सान मोसायो नालाय नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
स्नि सान मोसानायनि उनाव जै जोङो मोसानानै मोननाय जि बेथन आरो माइरं बेखौ खौ जोङो गामिनि थान एबा मोनसे एबा फोथारनि लांदां जायगा जों मोनसे सावरायना लानाय एबा लोगो नांनानै बबे जाय जों मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जागोन बेखौ जोङो सावरायनानै थांखि लाना बे जायगायाव जोंङो लावखार ओंखाम जानाय जायो नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां। समाबो जोंनिया जाबाय
आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। गोबां बाथ्रा फोरमायनानै आरो औ नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।